खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामना दङ?
दायो आं ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिबा मोननैसो आयदा बा मोननैसो टपिकनि सायाव लारायगौमोन अ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओंखाम गोरलै फोरबो खौ ओ फो फालिनाय जायोना जाया?
फालिनाय जायो
औ ओ नोंथांमोननि ओंखाम गोरलै फोरबोखौ माला ओ बेफोरबायदि खुंनाय जायो बा माला जानाय जायो आरो नोंथांमोननिथिं बोरै बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन
जेब्ला जोङो माइफोरखौ गायखाङो गायखांजोबो अब्ला जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोङो गोद गोदो गोदाय आबै आबौनि समनि खायनो जोङो फालिबोनायखौ नुनो मोनो मानो फालियो होनबा जाहाथ- बे उननि बोसोराव आबादखौ बांसिनै साबसिनै मोननो हाथों बिनि मोननो हाथों एबा मोननो हागोन बिनि आसायै फालिनाय जायो आरो गिबियाव जों गिबियावथ जोङो आबादखौ जोंनि थांना थानायनि राहा लाम मा होनना जों बुंनो हायो जेनेबा माइ आबादा जों गोदो गोदाय आब आबै आबौनि समनिफ्रायनो मावबोनाय जेनेब्ला माइ आबादखौ माइज्लि एबा माबाफोरखौ बस्थाफोराव सोनानै दैयाव गारसोमनानै सो सोमनाय नाय जायो बिनिफ्राय बोखांनानै दुइ तिन सानसो जोङो बोरियावहाय बोखांनानै खोबनानै दोननाय जायो आरो ओमफाय बिनिफ्राय जोङो फोमोननाय हाफोरावहाय जोङो सारलानानै फोनाय जायो बिनिफ्राय जेब्ला रजयो अब्ला जोङो बेखौहाय फुनानै गुबुन जेनेबा गुवार जायगाफोरावहाय जेनेबा गोजान-गोजाननै आखाइजों गायनाय जायो आथिखालावथ मिस बो ओंखारबाय ओमफ्रायो जेब्ला बियो जौनानै फिथाइ थायो अब्ला फिथाइ थायनानै जेब्ला ब्ला मोनो अब्ला जोङो बेखौ हानानै लाबोनाय जा जायो हानानै लाब अननानै हानानै लाबोनानै जेब्ला गिबि हाहैजेनन्नाय बेखौ जों आग्लानायबो बुङो। जेब्ला जोङो हानानै लाबोनानै नआवहाय जेनबा दोनफैयो ओमफायो जेनबा मारा होयो माराखौथ आथिखालावहाय बिदिनो मेचिनफोर ओंखारबाय बेफोरजों हानाय जायो जों गोदोथ थ मोसौजोंनो जिग' जि जिग मारा होनांगौ जायोमोन। जेब्ला मारा होखांनानै जोङो माइखौहाय लामो लामनानै मिलाव सहैयो मिलाव सौहैनानै लाबोनानै जावनानै जोङो बे माइ गोदानखौ मोनसे जेनबा न-न आवनो गोरलै जेनबा ओंखाम गोरलै जानाय जेनबा सोरबा जानाय जायो आरो जेनबा फास जाजेननायखौनो ओंखाम गोरलै होनो। बिदिनो अबबा अबबा रायजोआवनो जानाय जायो खांनानै जोङो। ओंखाम गोरलैयावहाय जोंनो अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ जायो। बै माइरं गोरलैखौनो उवाल नङिखि थफसियावहाय जेनबा देनाय जायो देनानै बे ग्लब ग्लब दैखौ गोदौहोग्रोयो गोदौहोनानै जों बेयावहाय बै मिहि मिहि गुन जेनेबा देग्लिखांनायखौ जोङो दैयावहाय आखायजों हम थुमनानै एसे एसे होनाय जायो आरो खोरसि नङाखि खादौजों एरनाय जायो जाहाथे अनलाया बेदर जेनेबा लाथा खाजोबा। बिनि थाखाय आरो। जोङो ओंखाम गोरलैयावहाय नाफोर नाफोर इदिनो नाफोरखौ जेनेबा अनलाजों संनायखौबो जों बांसिन नुयो बिदिनो बेलेग बेलेग
समावहाय जेनेबा बेलेग बेलेगजों सङो आरो। बेबायदिनो जों गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जों जाबोनो मोन्दों आरो ओमफ्रायो आथिखालाव फ्राय खम जाबाय खमबाबो जेनेबा न नहाय गावबागाव साफा सानै ननि गोजा सोरबा सोरबा बेफोरबायदि फालिनायखौ नुयो आरो। गोदोथ गामियावनो गि दिर गिदिर जेनबा खुंनाय जायोमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथांनि। गामियावहाय आथिखालाव मायदि। खुंनाय जायो बेफोरनि बागै।
औ औ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो। नोंथाङा जेरै दा होनदों। ओ माइ गाय। खांनानै जेब्ला जोङो माइखौ सौनानै बेफोरबायदिनो खालामो औ जोंनाबो बेफोरबायदिनो जेब्ला माइखौ जोङो हाखाङो अब्ला ओंखाम गोरलै खौ जोङो जानाय जायो आरो ओ जों। ओ जोंनियावहाय बेखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ जेब्ला माइ आग लाजेनगोन ओ जोङो बेखौ माइनाव ला बोनाय बुङो। जोङो। ओ माइखौ हायैनि सिगांनो ओ जों माइनाव लाबोनानै दोनग्रोयो बिनि उनावहाय जोङो माइखौ हाखांब्ला ओ माइखौ हाखांनानै मारा नाखांनानै जों माइ गोरलैखौ जाजेनो अब्ला जोंना आघुन दाननि ओ आघुन दाननि नयव थक खालाम ओ ग थ कालारावहाय जोंना बेखौ ओंख ओंखाम गोरलै फोरबोखौ गामियाव गाजा गोमजायैनो जयैनो जानाय जायोआरो। आरो। जों-जोंनियाबो बेखौ ओंखाम माइरं गोरलै। जनिनो ओ अनला देनानै जोङो जयैनो जानाय जायो। ओ बेखौ जोङो अनला ओ माइरं गोरलैनि अनला बा लाइ लाइ बा बेसर होनानै जोङो बेखौ जायो जयैनो
औ।
गो-गोदो गोदो आबै आबौनिफ्रायनो बे अनला ओंख्रिया ओ ओंखाम गोरलै फोरबो जानायावहाय ओ जाबोबाय थानाय होननायलाय ले खालाय दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बे बे फोरबोखौ ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जानायखौ जोङो गाननो हायाखैआरो।
औ।
बेफोरबायदिनो ओ जों गामियावहाय ओ नखर नख न'खर एसे फैसाफोर खांलायनानै ओ बेदर फिसा बेफोरबायदिनो एसे बायनानै जोङो अनलाजों ओ बा बेसरजों ना ना मावा जोंनि गामियावनो जोंनि रायजोआवहाय फुख्रि दंखायो बेयावहाय जोङो नाखौ हमनानै ओ बे अनला ओंख्रियावनो ना मावाखौ होनानै जोङो आरो बिनिफ्राय ओ जेरै जोङो मेसें बोथोराव मोनोना मुला आरो। आलु बेफोरखौ जोङो आलु गोललै मुला गोरलै बेफोरखौ जोंङो लाब्रा एवनानै बेदर फिसा एवनानै जोंङो ओ गामियैनो ज' जानाय जायोआरो
औ होमब्लाथ नोंसिनि गामियावबो होमब्लाथ नोंसिनि गामियावबो गोदो गोदाय निफ्रायनो ज ज ओंखाम गोरलै फोरबो फालिनायानो दं होमबा
औ बेखौबो दासिमबो गारनो हायाखै जेरै आबै आबौनि जाबोनाय दिननिफ्रायनो जाबोनाय लेखालाय आबै, आबौआ बुंनाय ले खालाय जोंङो बेखौ दासिमबो गारनो हायाखैआरो
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव आरो बेलेग बेलेग गामियाव नुनो मोनो जे ओ दानि जुगावहाय बेफोरखौ जायो ओ जायो नामा होननानै बेफोरखौ ओंखाम गोरलै फोरबोखौ माखासे गामिफोराव जानाय नुनो मोना आरो
ए
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि नुयो नामा?
जोंनि ओनथोलावथ नुयो नुनाया अबेबा अबेबा गामियाव ओमफाय फ्राय जोंथिंजाय गावबा गाव न' नआव बांसिन जायो आरो। गाववाव नखरनि ओमफाय बिदिनो साफा सानै मानसि लिंना बेफोरबायदि
औ
गामिफोराव बिदिनो ज-ज आ एसे खम आरो। नोंथाङाबा नोंसिनिथिंजानिखौ फोरमायनो हागोन ना? खोनादों नोंथां खोनादों ना नोंथां?